औ
औ खोनादों दे आं ओ नों ओ अनलाइन शपिंनि रायज्लायनोसै नामा नोंथांजों
औ जागोन दे अनलाइनाव सपिं खालामनायनि सोमोन्दै रायज्लायजागोन सों
औ ओरैनो नों दे नोंथाङानो बुंदो बबेयाव अबेयाव शपिं खालामो नोंङो अनलाइन शपिंखौ मबे एप्सआव
औ बांसिनथ अनलाइन सपिं होनोब्ला नै आंहा ओ बिदि फ्लिपकार्ट थायो एमाजन थायो आरो जेनेबा मा होनगोन बेखौ मिश थायो आरोना बेफोरावनो अनलाइन सपिं खालामलनो हायो आं बांसिन फ्लिपकार्टआवनो खामनाय जायो आरोना फ्लिपकार्ट दाव खालामनाय जायो बेनिफ्राय एसे खमै मिसफोराव खालनाय जायो आरो ओमफ्राय नोंथांङालाय मा खालायनाय जायो बुंजागोन
आंबो फ्लिपकार्टव खालामो आरो मिस खालामो बांसिन ककारदआव औ फ्लिपकार्टव माने दड्रेसफोरखौ एसे मोजां मोजांबो मोनो ओमफ्राय प्राइसफोराबो एसे माने मिलायो आरो बिदिनो मिस आवहाय बिदि बिदिनो सिगांङाव खालामदोंमोन बिदिनो थगायजादों बिदि माने ओम खमावलाय मोनो खम होननानै जुदि अर्डार खालामनानै बिदि आं थगायजादों आरो खेबसे बिदिनो अर्डार खालामनायावहाय ओ ओरैनो लेथ्रा गिजि गस्ला बेबायदि हरदों आरो आंनो खेबसे लंपेन अरदार खालामनायावहाय नोंथांङा बिदि जाफेरदोंना मालाबा
आंङो आं मिसखौ अर्डार खालामलो आंबो माने मिसौआव मा जायो बिदिनो कुवालिटिनि प्रब्लेम जायो नालाय आं खालामदोंमोन खबसे गस्ला अर्डार खालामदोंमोन टप बेनिफ्राय बेव बेहाय जिबायदि देखाय बिदोंमोन आरोना कुवालिटिखौ बेफोरबायदि फैयासै आरो बेनिफ्राय बेनिखायनो खम सपिं खालामो आरो आंबो मिशआव दा बांसिन फ्लिपकार्टआवनो खालामनाय जायो फ्लिपकार्टआव माने फोथाय फोथायनो बांसिन माने गोरलै मोनो आरो आंङो बेहाय जेनेबा रेट फटिंफोराबो एबा प्राइजफोराबो थिगानो जायो बेसेबांबो जेनेबा मिलायनो हाथाव जायो आरो जोंफोरा ओमफ्राय मिशआवले खम मोनो थेवब्लाबो बेवहाय कुवालिटिनि प्रब्लेम जायोना एसे उसुबिदा मोनो ओंखायनो बायखां
ह
बेनिफ्राय नोंथा जेने बा बिदि अनलाइन सपिं खालामनानै ओ माबायदि मोनो अनलाइन सपिंआव माबायदि सुबिदा थायो बेनि सोमोन्दै इसे फोरमायना होनो हागोन
आंथ' अनलाइन सपिंआवहाय माने मोजां सुबिदा मोनो माने माने बे ओ जिखो जिबायदिखो माने गाननो लुबैदों जेनेबा ट्रेन्दिं सोलिदों बेबायदिखो जेनेबा अनलाइनावहाय मोनो बा दखानफोराव थांबाला बे जेबायदिखौ लुबैदों बेबायदिखौ मोना आरो प्राइसफोराबो मिलाया बेखायनो आङो माने अनलाइनाव एसे ओ कम मोनोखाय बेसेनखौ कम मोनोख ओंखाय अनलाइन बांसिन खालामनाय बिदि मोजां प्रफिटखौ मोनदों आरो
औ
औ
आंबो बेखोनो सानो जेनेबा जोङो अनलाइनाव बिराद माने मा होनगोन बेखौ अपसन थायो आरोना जि नांगौ जि नाङा खाथिनि दखानफोराव थाङोबा जेनेबा ट्रेन्दिंफोरखौ मोननो थाङा आरो समफोरहा
औ औ
अनलाइनाव अरदार खामबा मोननो हायो बिदिनो इनिफ्राय आरो थांलाय फायलायनि बो समफोरा मालाबा हास्लाबा जायो नालाय बिदि सपिं खामनो
औ
दखानफोराव बा बिदि मलफोराव अब्ला जोङो जेनेबा अनलाइनाव गोबां अपसनबो थागोन बासिनो हानाय माखौ नांगौ माखौ मा माखौ नाङा बेनि थाखाय माने मोजांसिन मोनो आरो आंबो ओ अनलाइनावनो सपिं खामनो आंहाथ' दा नायो दा बांसिन अनलाइनावनो सपिं खामजोबनाय जाफ्रामो आरोना आंनि जाबो ड्रेसारि थायो हा खायसे देलायनायनि जिनिसफोर थायो बिफोरखौ ओमफ्राय नोंथाङा माबायदि नेबा अनलाइन सपिं खामनाय याव बा जेनबा खाथिनि दखानफोराव बेफोरबायदि सिस बायनायाव माबायदि नोंथाङा फोरमायजागोन
अ आं बांसिन माने दखानावथ' आं बायबांनायानो जाया अबावबा माने थांनोबाला गाबोनफोर माने इमारजेन्सि थांनोबाला जेनेबा दिनै नांब्रबगौ बेवहाय आङो बायनाय जायो आरो। ओमफ्राय सपिंङावथ' एसे सम लायो नालाय सप्तासे गाहाम बा साननै सानथामाथ' लाखाथारो बेखायनो आङो बांसिन माने माने ओ नांगौ जानायखौ माने अर्दार खालामना दिनखायो मालाबा मोजां नुबाला बिदिनो ओरैनो थानाय समाव जेनेबा ड्रेसफोरखौ नायलाबायनायावहाय मोजां नुयोबाला खालामो ओमफ्राय ओरैनोथ' दखानावबाथ' आङो माने नां ब्रबगौ जाबाला बायब्र'बहैनाय जायो आरो बिदिनो।
नंगौ जायो बि दिनो जोंहाबो। अनलाइन सपिं खामनाय
जेनेबा दिनै अर्डार खालामदों दिनैनो बा गाबोननो मोनस्लाबनो हाया आरो खमसेबो ओ जेनेबा सप्थासेनि गेजेराव फैयो आरो। सानथाम सानब्रैखौथ' लाखायोआनो।
बायो
सानथाम सानब्रैखौ लाखायो जोंफोरा बिदि नेनो गोनां जायो एनिफाय जेनेबा नांथारगो जायोबा नोंथांनो गाबोननो बहाबा थांनो गोनां जाथारबाय बिफोरबादि गोनांथिथार नोंथाङा जेनेबा गस्ला नांगौ गौ जायोब्ला बिदि अनलाइनफोराव खालायजानाया मोनब्रबनो हाया नालाय फैसा
औ।
बेफोरबायदि खेथ्रआव जेनेबा दखानफोराव बासि हैैनो हायो आरो। नङाबा खायसे नुथा जेनेबा सम फोर खायसेया प्लेनिं थायो नालाय मबा खालायखानानै दोननो हायो आरो। ए आमुक दिनखालि जोंहा बिदि मोनसे हाबानि प्रग्राम दङ बेनि थाखाय ड्रेस नांगौ। बा बे खौ अनलाइनाव जि फसन जादों बिनि थाखाय साय ख'ना दोननो हायो आरो सम सम समखौ खौ मिलायनानै जोङो बायनो गोनां जायो आरो आं बेखौनो बुंगोन। बुंजागोन नोंथां आरो बेनि सोमोन्दै
आरो सपिं बिदि अनलाइनावहाय प्रडाक्टखो खालामनाय जायोना‌ जा जाया नों थाङा बुंदो बिनि बिखयबो एसे? प्रडाक माने कसमेटक बस्थु ओं।
आङो अनलाइनाव सपिं खालामनायाव बिदिनो गस्ला लंपेन्ट आरो ओ खायफाबा समाव जेनेबा न'खरफोरनि साजायनाय जिनिसफोर थायोना? ओ जेनेबा बा बिदि वालनि खायफा पिकसारफोर बा जुमफोरा लाइटफोर बेफोरबायदि बा बिब बिबार फोरबो बा खायफाबा समाव बिदिनो देलायनायनि खाजोल लिपस्टिक बायदिसिना अनलाइनावनोथ' मोनजोब खायो नालाय गासैखौबो गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै न'खरनि जिखिनिबो जिनिस गोनांथि जायो अनलाइनावनो आजिखालि मोनजोबनो हायो ओंखायनो आंबो गावनि गोनांथि जानायखौ जेनेबा आंनो जाबायदि नांगौ अनलाइनाव नायग्रोनाय जायो आरो। ओमफ्राय फसन्द खालामलायोब्ला बिदि दिनो लाबाय बेफोरबायदिनो आरो आंथ' खायफा जेनेबा खायफाबा समाव खायफा नभेल्स खायफा बिजाबफोरखौबो बिदि अनलाइननि गेजेरजों लायो आरो देलायनायनि जिनिसफोर लायो गस्लाफोरखौ थ' लाखायोआनो ओ बेखि नियानोसै नोंथाङा मा मा अर्डार खालामो बुंजागोन नोंथाङाबो
आंबो बिदिनो प्रडाक्टफोरखौ खालामनाय जायो ओ बेबायदि दायोथ' फेसबुकफोरावबो अनलाइन माने दे देखायबाय थायो नालाय जेनेबा माबायदि प्रदाक्टआ मा मोजां माबायदि बेफोरखौ नायनानै आङो बांसिन बिदि अर्डार खालामनाय जायो क्रिम बिदि बडि लइसन आरो फेसवास सेराम बेफोरफोरखौ खालामनाय जायो आरो आङो ओमफ्राय बिदिनो ओ एप्सआव माने बिदिनो अनलाइनावहाय फेसबुकफोराव बिदिनो ओ इन्सटाग्रामफोराव होनाय नुयो नालाय बेफोरफोरखौ नुनानै अनलाइन खालामनाय जायो आरो हय ओ
नंगौ नंगौ अनलाइनाव बिसोरो बायहोनो थाखाय बेफोरबायदि एद्सफोर सालायो जेखौ नुनानै जोङो बेखौ लाबाहामगोनजां बिदि साननानै बायनो बांसिन गोसो जायो आरो ओमफाय नोंथाङा मालाबा बिदि जाफ बाय ना जेनेबा नोंथाङा बिदि नायनानै बायबाय ओमफाय जेरैबायदि देखायदोंमोन ओरैबायदि प्रडाक्ट मोनदों बा मोनाखै फोरमायजागोन।
अ ओ बिदिथ' माब्लाबा खेबसेफोर जाफेरबाय माने जि प्रडाक्टखौ जेनेबा बिसोरथ' बिराद बिदिनो मोजां जानाय देखायोना एद्सफोराव खिन्थु ओ खायफा बि जाजोबा बिसोर से जानायनि थाखाय देखायो बेखायनो मालाबा बेबायदि खेबसेया जाफेरबाय आरो बिदि
नंगौ जायो सम फोरा आंबो जादों मालाबा समाव जेनेबा बिदिनो खायफा गस्ला आरिखौ बा खायसे क्रिम आरिखौ आरोना अनलाइनाव देखायबाय थायो गोबां रेटिंबो थायो आरोना बि बिसोरहा बे नंगौ दे बिदि इनिफ्राय जेब्ला प्रडाक्खौ बायथारो अब्लासो माने नंगौ नङा बेखौ मिथिनो हाथारो आरो ना। जेसेबांखिनि बेव हाय बुंनाय दंमोन जेसेबांखिनि बिथांमोना जेनेबा अनलाइनाव बिदि बिदि होननानै बुंदोंमोन बेफोरबायदि नङा। बिदिबो आं मोनदों आरो बेनोसै आरो
औ जायो बिदिनो अबा जों दायो समा जाबाय नामा जोंना। सपिं खालामनायनिफ्राय एसेयावनो दोन'नाय दोन्थ'नाय जासिगोन होमबा औ दे होमबा आ गोजोन्थों